हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
नै नोंथां ओरैनो दङ।
अ। आं नोंथांजों माने मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ हागोन नोंथां।
बे आयदायानो जाहैबाय ओ ससियेल मेडिया।
औ औ। ओ गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिजों ससियेल मेडियानि बागै फोरमायग्रोना होदो।
औ। होमबा आं गिबियाव नोंथांनाव मोनसे बुस्थु सोंग्रोनो सानदों आरोना। बे ससियेल मेडियाखौ जोंहा जोंनि बर' रावाव मा होननानै बुंगोन?
ससियेल मेडियाखौ?
औ नोंथां।
जेनेबा जों बेखौ ससियेल मेडियाखौ बर' रावाव ओ समाजारि बिजोंआनो होनगोन नामाथाय नों
समाजारि बिरजों बिजोंना?
औ
औ होनजागोनदां नोंथां बिदिनो स ससियेलाथ' समाजारियानो जाखाबाय नालाय दे जों जिखुनु ससियेल मेडियाखौनो होनथ'नोसै दायो नोंथां
औ
औ दा ससियेल मिडिया होनबाथ' जोङो मिथिखायो गोबाङानो ससियेल मेडियाया मोनसे अनलाइन प्लेटफर्म ना?
औ नोंगौ नोंथां
लाइन प्लेटफर्म जाय जेराव जोङो दुनियानि सुबुंफोरानो माने ओ ओ जेनेबा गुबुन-गुबुन सुबुंफोरजों ओ रायज्लायनो हालायलायो
औ
ना दाबसे जायगायाव थानानैब्लाबो जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव थानानैब्लाबो जोङो जेनेबा फट'फोर शेयार खालामलायहरनो हायो फट'फोर ह हरलायनो हायो बा भिडिय'फोर हरलायनो हायो
औ
आरो लोगोसे जोङो बेयावनो ओ निउसफोरबो नुनो हायो
औ औ
दा गुबैयै होननो थाङोबा ससेल मेडेयायाव मुंदांखाफोराव दङ जोङो सानफ्रामबो बाहायबाय थाग्रा माने आथिखालनि सुबुंफ्रा ओ गासिबोआनो बाहायखासिगोन आरोखि बेखौ बेफोरनो जाहैबाय ओ गिबियावनो वाटसएप नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो फेसबुक
औ
ओ इन्सटाग्राम इउटुब
औ
यो जेने होनबा फेसबुकफोरखौथ' जेनेबा बैसो जानाय सुबुंफोरा नायाब्लाबो खिन्थु इउटुबखौ दा बोराइ बुरैबाबो जों नाय खौ नुनो मोनथारोना जों आथिखालाव ओ ससियेल मेडियाजोंनो माने मोनसे जोंनि जिउनि मोनसे पार्टसो होनजाबाय आरोखि ना ससियेल मेडियाया नोंथां जोङो माने टिभिफोर ओ न'फ्राव गोदोहाय बांसिन टिभि नायोमोन टिभि आाबो ससियेल मेडिया होनो थाङोबा औ खिन्थु टिभि आबो ससियेल मिडिया खिन्थु गोदोहाय बे टिभियाव जोंना ओरैबायदि फेसिलिटिस फोर गैयामोन आरोखि ना जोङो माने रा गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाथाय बिसोरजों रायलाय हरनो हानाय बिदि सुबिदा गैयामोन आरोखि टिभियाव टिभि आव जोङो माने गुबुन हादोरफ्राव मा मा जागासिनो बेफोरखौल' नुनाय आरोखि खिन्थु दायो ङो बेहाय फेसबुक फेसबुकफ्रावबा जेनेबा इउटुबफ्रावबा जिखुनु बेफोराव जोङो इउटुबफ्रावबो जोङो कमेन्ट हरनानै बायदिसिना होनोहरनो हायो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां हायो हायो
मेसेस हरनानैनो बुंहरनो हायो
औ
अ नोंथां दा बिदिनो ओ जेनेबा आं गिबियावनो ससेल ससियेल मिडियानि माबाखौ खिथागोरसै आरोखि जेनेबा मोजांखौ
औ औ
बिदिया मानि थाखाय मोजां
ओम ओम
यावनो होनोब्ला ससियेल मिडियाया मानि थाख खाय मोजांखौ गिबियावनो दङ जोंना माने गोरलैयैनो जोङो रायज्लायलायनो हायो आरोखि
औ
माने दुनिया नाङैनि मानसिफोरजोंनो जोङो रायज्लायहरनो हायो खनसेनो एक सेके सेकेण्डावनो जोङो डाइरेक्ट राइज्लाय हरनो हायो बा जोङो मेसेज हरलाय लायनो हायो दसेनो जेबो टाइम टाइम लाला आरोखि जेबो एक मिनिटफ्रानो लाना लायाना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नो जोङो बायदिसिना बुंहरनो हायो बा भिदिअ' कलबो हरनो हायो
औ
आरो ओ नोंथां नैथियाव दङ जोङो माने ओ इनफरमेसनफोर मिथिनो हायो आरोखि जोङो जेरै ओ निउसफोर रादाबफोर मिथिनो हायो जोङो गुबुन गुबुन जायगानि रादाब बा जोंनि जायगानिनो रादाब मा जागासिनो बेफोरखौ जों मिथिनो हायो बा जोङो फरायनानै बारै ओ जेनेबा फरायसाफोरा बा गिदिरफोरखौनो होन साख्रि मावग्राफोरखौनो होन बा फरायसाफोरखौनो होन बिसोरो जेनेबा मानिबा बारै नायनो लुगैदोंबा बिसोरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो सोलोंनानै लानो हायो आरोखि। गोदान फोर जेरै सोरबा हिनजावसाफोरा जेनेबा सि टेलरिं सोलोंनो गोसो जादोंनो होमबा बिसोरो इउटुब जों इउटुबाव नायनानैनो सोलोंनो हायोना आरो सोरबा माबाफोर सानफ्राव माबाफोर प्रब्लेम जादोंनो साननो हा रोङाखै बेयो इउटुबाव दसेनो बेखौ हायाखै बिदि जेनेबा सार्च खालामनानै नायनो हागोन ना मारै सानो बेखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो बेफोर जेनेबा फरायनाय बेलायावबो गोलैयो मोजां जेनेबा फरायसाफोरा दा ससियेल मिडियानि दारैनो गोदो जेरै ओ कर'ना टाइमाव ओ फरायसालिफ्राव थांनो हायाखै हेफाजाब खालामगोना नोंथां जेरै भडिअ जों आरो लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो फोरोंगिरिफ्राबो जेनेबा मा मा फरायनांगौ मेटेरियेल्सफोर थायोना नोङो उमुख बिजाबखौ फराय उमुक बिजाबखौ फराय बेयो बै बिजाब बिजाबथारखौ हरालासिनो बियो ससियेल मेडियानि थ्रुयै बियो बे बिजाबखौनो गावनि न'आव थानानै सेबखांना फट' सेबखांनानै पि डि एफ फोर बानायनानै बै फरायसाफोरनो हरनो हायो आरोखि। नोंथां वाटत्सएपफोरजों नंगौना आरो जेनेबा माबाफोर नायनो लुगैदोंब्लाबो जेनेबा जोङो अभार स्ट्रेस मोनबाय जोङो मेंबाय बो थांनानै फैबाय बांद्राय फरायनानै मेंबाय होमबा जोङो दसे आराम लुगैयोना नोंथां जोङो बेफोरावबो माने भिदिअफोर नायनानै टाइम खाथायनो हायो आरो गान खोनासंनानै बा गेमफोर गेलेनानै आरो लोगोसे जोङो जेनेबा बिजनेस फालांगि खालामनाय बेफोरावबो हे फाजाब होयो जेरै सोरबा आइजोफ्रा जेनेबा दख'नाफोरनि फालांगि खालामनो सानदों बेफोरो जेनेबा फेसबुकफ्रावबो बिसोरो एडभार्टाइसमेन्ट होनानै
औ
औ मानसिफोरखौ मिथिहोहोनो हायो ना गोसारहोहोनो हायो गावनि आरो जेनेबा उम साख्रिफोर साख्रि बाख्रिफोर नागिर ब्लाबो ससियेल मिडियानि गेजेरैनो जोङो जेनेबा नागिरनानै लानो हायो आरोखि ससियेल मिडियाआव दा गोबां जेरै फेसबुकफ्रावबो गोबां जेनेबा साख्रिफोरनि पस्ट ओंखारनायफोरनि एडभार्टाइसफोरखौ हगारो ना नोंथां जेरै इयउटुबफ्रावबो हगारो फेसबुकफ्राव बेफोरनो आरोखि नोंथां बेफोरो जेनेबा मोजांनि बेलायाव गोलैयो आरोखि नोंथां
औ
दा नोंथाङा एसे सुंद'यै एसे जेनेबा गाज्रिनि बेलायाव खिन्थानो हागोन नामा जेरै बांद्राय बाहायनाय मेगन गाज्रि जानाय बेफोरखौ जेनेबा एसे ससियेल मिडिया मा मा ओरै गाज्रि जाथावना
एबार हायो जेरै मोनसे खहा गोनां आरो मोनसे मुलाम्फा दायो नोंथाङा आंखौ जेनेबा गाज्रि गोहोमनि बागै फोरमायथिनो होदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो। आङो दायो बे थिनोसै गिबियावनो जेनेबा फरायसाफोरनि लाइफआव जेनेबा जाय बाहायनो रोंनाया रोंनाय बाहायनो रोङिया गाज्रि आरोना नोंथां मानो होनोब्ला अब्ला जोङो मबाइलावल' बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंल' जोङो बांद्राय जेनेबा ससियेल मिडियायावल' एक्टिभ थाबाय थायोब्ला जोङो ओ गावनि फरायनाय जि रोंनांगौ बैफोरखौबो जोङो जेनेबा खोमानानै लानो गोनां जायो आरोना मानो होनोब्ला ससियेल मिडियायावथ' जे जिहेथु दानि जुगाव गोबां ओ गोबाङैनो जेनेबा सोरबा खारनायनो सोरबा अबेबा गोमानाय सोरबा ओ गाज्रि बिब्दिनो गाज्रि भिडिअ' हगारनाय बिब्दिनो फट'फोर इदि ओ हगारनाय बिबदि जायो बेखायनो
औ नोंथां।
ओ गोग्लैसोनानै थानो हागौ बैफोरनि थाखाय जेनेबा खहा गोनां आरोना नोंथां बिदिनो ससियेल मिडियायाव जेनेबा बिब्दिनो गेम गेलेयोब्लाबो गोबां गेम गेलेनानै ओ गावनि फरायनांगौ समखौ जि फरायला। ओ बांद्राय बिब्दिनो ससियेल मिडियावल' थाबाय थानानै ओ बिब्दिनो फरायसालिफ्रावबो थांलाबाथाय जेनेबा गावनि रोंनांगौखिनिखौ रोङा आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिब्दिनो जेनेबा गाज्रि गोहोमाथ' गोबाङै दङ
गोबाङैनो दं
ओं ओं बिब्दिनो मोजां हाबायाव बाहायोब्ला जोङो ससियेल मिडियाखौ जेनेबा मोजाङाव बाहायनोब्ला जोङो ससियेल मिडियानि दारै जोङो बिब्दिनो सोरबा ओ अनलाइन क्लासबोथ' सोलियोना आथिखालावथ' नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो फोरोंगिरिया जेरै खाथिफोराव थानानै फोरोंनो हायाब्ला गोजानाव थानानै अनलाइननि गेजेरजों फोरोंथायाइ होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो जायगा दयसेयाव थानानै जेनेबा गुबुन जायगायाव मा मा जादों मा मा जाथाय जादों माया जौगादों बैफोर बियो जोङो ओ ससियेल मिडियानि दारै मिनथिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बेनिफ्राय जोङो ओ ससियेल मिडियानि दारै गोबां बिब्दिनो गावनि ओ नांगौ बायदि जेनेबा जिहेथु मोनसे प्रजेक्ट खालामनानै नोङो ओ गाव हारसिं फरायनायाल' थ' जाया जि फोजोबनो हाया प्रजेक्ट मोनसेखौ बे जोङो ससियेल मिडियानि दारैबो नागिरनानै जोङो लिरनो गोनां जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ औ। बिदिनो ससिल मिडियाथ' थाखाय जोङो ससियेल मिडिया गाज्रिआव गैैलैयो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथां होननाया ओ गा नोंथां होननाया थिगानो माने जाय बायाहाय बाहायनो रो मोजां मोजाङै बाहायनो रोंग्राफ्रा मोजाङै बाहायगोन आरो मोजाङै बाहायनो रोङिफ्रा गाज्रि ओ दा नोंथां होनबा जोंना समाबो जाबाय होनबा दा बे बेयावनो दोनथ' जासिगोन ना नोंथां
औ नोंथां दे दे।